अ नोंथाङा खोनादोंना
अ खोनादों दे
अ नोंथाङा मा खालामदों
आं ओंख्रि संबाय दं
नोंथाङा जेनेबा मा जायगायाव थायो नोंथाङा गामि एरियायाव थायो ना टाउन एरियायाव थायो
आङो गामियावनो थायो
औ नोंथाङा होमा गामिफोर बारहावाफोरनि बागै मोजाङै मिथिगौ नङा होमबा टाउनाव माबेस जायो गामिनि बारहावा माबे जायो ओमफ्राय नोंथाङा आरो जेनेबा बनजों गामिजों मासे फाराग दङ
बुहुद फाराग दं मानो होनोबा टाउननिया जेबो मैगं थाइगं बार जेनेबा दंफां लाइफांनि हावा मोना आरो देहाफोरा बोरैबा जायो जेनेबा न' सिङावनो थाबाय थानाय जानाय जायो नालाय आरो बाहेरनि हावा गेसाव गोफोन
उम
लाबाय थानांगौ जाहैयो
टाउनाव थायोबा जुदि मफ्राय एसे फाराग दं आरो गामियाव बियो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला दंफां लाइफांनि हावा मोननायजों देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो थाजिमै दाथ' दैज्लां बोथोराव टाउनावथ' थानोनो हायि बदिसो जाना दं मानो होनबा गरमानो था थानो हायाना टाउनफोराव गरम जायो। थारमाने दुमथे जोबनाय जायोना न'फोर फोरखो गिदिर गिदिर न' लुनायफोरा बेयाव दुमन्थेजोबनाय जायो। हावाखौ मोजां मोना गेसावबो निसो हावा मोनो।
आरो गारि मथरनि जेरैखिबो थाबाया मानो दावराव खायसो जायो नङा होमबा? नों आरो गामि एरियायाव थाबा दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरनि साउनसो खोनायो गोसोखौ गोजोननाय मोनो नङा बिदिनो नङा होमबा? ओमफ्राय गामि एरियानि सुबुंफोरजों टाउन एरिया सुबुंफोरजों मा फारागथिदों जेनेबा
होम
गामि एरियानि सुबुंफोरजों टाउन एरियानि सुबुंफोरजों मा फारागथि दङो?
बहुद फाराग दं मानो होनोबा बिसोरनिया जेबो हावा मोनजाया नालाय आरो एख' जेबो गियान मोना मनि बायदि जानानै थायो आरो मानबा टाउन एरियानिफोरा इदिनो साख्रि आललाफोरासो थाया होनबा टाउन एरियायाव
होम
साख्रि गोनांफोरा थारमाने बिसोरो गियानख खो बारा मोना आरो ओम माबायदि गियान लानांगौ माबायदि जानांगौ माबायदि दुब्लि बारियाव माइ गायनांगौ खोथिया फुनांगौ बेफोरखौ मोना नालाय जेनेबा जोंनि गामियारि फोरा जोङो मैगं थाइगं गायो माइ गायो खोथिया फुयो। बिदिजों बहुद फाराग थायो आरो बिसोरो जेबो रोङाबो जानो हागौ। माइ गायनाय फुनायफोरखौबो
ओम
टाउन टाउन एरिया निफ्रा
होम
जेबो गियान मोना आरो इसोरो
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा ओ हाजो एरिया खो मोजां मोनो ना?
आं हाजोखौ बारा एसे मोजां मोना।
ओ नोंथाङा ओमफ्राय मानि थाखाय मोजां मोनो जेनेबा नोंथाङा नेचार नेसारजों थानो मोजां मोनोना मोना?
आं बिदिखौ मोजां मोना थारमाने आङो थारमाने ओरैबायदि गिनाय फैखाङो आरो जेनेबा हाजो पाहारफोराव मैदेर बायदिसिना थाया होमबा?
उम
मोसा मुफुर थायो बिदिनो फैलाबायो जेनेबा आं थानो मोजां मोना आरो बिदि जेनेबा बिसोरनि थाखाय जों गोजानाव थानो लुबैयो आरो मानो होनबा माब्लाबा फैफाङोबा जुदि जिबननि एख' रिस गैयि बायदि जानानै थायो आरो
उम
ओंखायनो हाजोआव मोजां मोना आं थारमाने हाजोआव अखा बांखायाबो बांसिन सिन हायो नालाय जेनेबा सारअन्थाइ बायदिसिना गावो। बिदियाव थारमाने आं थानो मोजां मोना आरो।
नाय फैयो नोंथाङा होमबा।
गिनाय फैयो।
उम। नोंथाङा ओमफ्राय गामि एरियानि सुबुंफोरजों मिलायनानै थानो मोजां मोनग्रा सुबुं नङा होमबा। ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बे गामि एरियानि कालसारफोरनि बागै एसे फोरमायदों जेनेबा गामि एरियायाव माबेसे हाल साल सोलिनांगौ माबैसा मानसिफोरजों थानानै मिलायना थानांगौ बेफोरनि बागै मोनसे फोरमायना जेनेबा गामि एरिया याव थायोबा जुदि
गामि एरियायाव थायोबा जुदि नों जेनेबा ओरैबायदि आरो नसुंसेनि मानसिजोंनो नों माब्लाबा जोंफोरा संख्रि बानलु गैयाबा जोङो लाइ गब्रबनानै मोनजानो जेनेबा लायब्रबनो हानाय जेनेबा न'खराव माब्लाबा थाफ्लेबाय थाया नालाय बुसथुफोरा जों लायनानै जानो ओ इफोरखौनो बिसाबो बिफैयोबा जुदि जोंहाबो हरनांगौ। बिदिखौ मिलायनानै थानाय होनो आरो जेनेबा मिलायनानै थानांगौ आरो बिदिनो नों हरोबा जुदि बिसिनिफ्रायबो लायफिनो
ओम
लायफिननांगौ लायफिननांगौ माने मालाबा गैयाबा बिसाबो हरफिन हरफिना होनबा दालाय बिदियावनो गोरोमना अनलायना थानांगौ आरो। गामि एरियानिफोरा जेनेबा बिदिनो ओ नोंनाव फैदोबा गय खानसे बा सा गर'से फुदुंना लोङो हरोबा जुदि बिसोर गोजोननाय मोना होमबा गामिनि बिदियावनो गोरोबनाय थानाय जायो आरो गय फाथैआनो माथो आसारानो माथो माथोआनो गासैनिखिबो साब सिन माबा आरो जेनेबा माथो होनांगौ गामिनि मानसिफोरखौ मा थोआलासिनो थानाङा लामा दथाफोराव सोरखौबा गामिनि मानसि लोगो मोनोबा ओ आदा आगै होननानै माथो होनांगौ बिनो गोरोबना थानाय आरो। जेनेबा नोङो गामिनि मानसि जानानै गामिनि मानसिखौनो माथो होआबा नोङो गामिनिया मोजां मोननाय नङााना बिदिखौ गामिनियाबो नोंखौ माथो होला। बिदि जायो आरो ओंखायनो गामिनि मानसिफोरफोरखौ माथो होनांगौ जिरायनो होनांगौ फैयोबा गय सादा दिहुननानै होनांगौ बिदि जानांगौ आरो।
ओमफ्राय
हेल'?
गामि एरियायाव बिफां लाइफां बारा बांसिन थाया नङा होमबा गामि एरियायाव बिदिनो समायना गासिबो बारि बागान थायो बेनिफ्राय बिदिनो गामि एरियायाव दानि जुगाव बिदि दंना गैला जेनेबा गाम र
दंफां लाइफां।
जेनेबा गासिबो ग्रोम ग्रोम ओ नोंजों आंजों मेलेरिया थानाय बेफोरबायदि।
खायसे गामियाव गैयाबो जानो हागौ जेनेबा खायसे गामियाव थारमाने नोंनि जानायखौ आं नायनो हाया आंनि जानाय बेखौ आं नायनो हाया जेनेबा हिंसा हिंसि थायो आरो मानो होनबा नोंहाबो थोन दङबा आंहाबो धोन दं। बिदियाव थारमाने एना एनि जालायनानै जेथ नांलायनानै गोरोबलायनो हाया आरो खायसे गामियाव मानो होनबा थायसे गामियाव जोबोद हिंसा हिंसि थायो आरो जेनेबा धोनदौलद निल' आंनिया ओ जेनेबा जोंहानि न'सुं सेनिजोंनो आंनि खैजा जाबोर गारदो बा ओ सिथ्ला सिबनायनि दाखार गादो बा आं गोबोरखिखौ गारहरदो मोसौनिखौ बिदियावनो नांलाय खमलाय जानानै हिंसा हिंसि जालाय लायो आरो ओ गामियारियाव थानायाबो
गामि एरियायाव बेफोरबायदिबो प्रब्लेम थायो जेनेबा गामिारियाव बेफोरबायदिबो प्रब्लेम थायो होनदों जेनेबा
थायो
उम
ओंखायनो बुहुद प्रब्लेम थायो टाउननिख्रुइबो बांसिनसो प्रब्लेम थायो गामियाव जेनेबा बिदिनो ओ लब थायोना उम लब थायो जेनेबा धोनदौलदनि लब थाखा फैसानिबो लब थायो खायसे खायसाया
गामि एरियायाव ओमफ्राय बिदिनो लेखा फरा गोरों सुबुंफोर थायो थाया?
थायो गामियारियावसो बिराद लेखा गोरों गोरों थायो आरो मानो होनबा गामिनिफोरासो गियानखौबो लानो रों रोंनोसै लेखाबो रोंनोसै बिदियाव थारमाने गियानि थायो आरो गामियारिनि मानसिफ्रा
उम
गियान गोरों जायो आरो
उम जेनेबा बुंनो थाङोबा आबाद आबाद हाबा हुखाखौबो रोंबाय ओमफ्राय नोङो नोंनि गियान बो जाबाय ओमफ्राय नोंनि फरायनायखौबो जाबाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौनो गियान होना होमबा?
अ औ
उम ओंखायनो जेनेबा गासैखौबो रोंनायानो मोजां गामि एरियानिया सुबुंफोरा गासिबो मिलायनो हायो नङा होमबा?
हायो
ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा आरोबाव?
माबोरै माखौ लाना बुंनांगौ?
माखो लाना बुंनो माने गामि एरियायाव धोरोम खोरोम फुजियो नङा होमबा फुजियोना
उम
जेनेबा ओ बिदिनो गामिफोराव माबा मोनसे बिदिनो फुजाफोर जायोबा गासिबो गामियारिफोरा ज' ज' ओंखारबोयो नङा होमबा गाजा गोमजायै ओं बे बे गाजा गोमजा जानाय समाव जेनेबा गासिबो मिलायना थाजोबो ना थाजोबा बेफोरखौ नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होदो
जोंनि बाथौआरिफोरा थारमाने बिनि थाखायनो जोङो ओ‌धोरोमाव दा बाथौ धोरोम दङ नालाय जोंनिया बाथौ धोरोमाव जेनेबा बिदि ज' ज' थांनायनि थाखायनो जों खौसेयाव थानो थाखायनो जोङो दा मन्दिर बा बाथौसालिफ्राव आर'ज खनो आरो खौसेयै थानो थाखाय जेनेबा खायसेया फैयो खायसेया फैया दिसुुन थेवबो जोङो मन्दिर सिङावनो बायदिसिना आर'ज खननानै आर'ज जोबखांनायनि उनाव रायज्लायो आरो खौसे थालायनांगौ बा जों अनलायनांगौ बिदि होननानै अनेक रोखोमनि रायलायो आरो मन्दिर सिङावनो बाथौसालियावनो रायलायनाय जायो बिदियाव खौसे थानांगौ होनना रायलायो आरो। खायसेया थाङिफोरा मिथिया दिसुन बिदि आरो जों गिदिर सिङावनो रायलायो खौसेयै था बेनि थाखायनो जोङो धोरोमखौ लानांगौ। धोरोम गैयाबा मानसिया गुनबो गैया गियानबो गैया। धोरोम थायोबासो गियानबो थायो।
ओ
ओ दाउसिन दाउलाफोरखौबो फुथारनो गोसो जाया बिदि जायो आरो धोरोम थायोबासो
माने मिथिंगाजों गोरोबना थानो मोजां मोनग्रा जायो। नङा होमबा?
ओंखायनो जों धोरोमखौ फुजिनांगौ।
ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा ओ फोरमायना होबावदो जेनेबा मिथिंगानि बिदिनो दावमा दाउसा बायदिसिनाफोरखौ लानानै ओ गामियारिफोरा गामिफोराव सोमखोरो समायना जायो। बैफोर नुथायखौ नुनानै
बिदिनो जों सोरांसि सोरांसि दाउ गाबनाय हा फिसा हौवा दावनाय दाउ खौ गाबनायफोरखौ जोङो गाबनाय होयो। खोनायोबा जुदि जों गोसो बेसेबांबा गोजोननाय मोनो आरो। न'सुं सेर सेरनि दालायाव बानानै गाबो माब्लाबा सोरां खोमसि खोमसियावनो गाबो जों बेखौनो गोसोखौनो बेसेबां बेसेबां बा गोजोननाय मोनो आरो।
उम
मानो होनोबा दाउसिन दाउलायाबो बि एसेबां माथो रोंगौ जेनेबा आइ फिसा हौवा होनलायनानै गाबा होमबा जेनेबा खौ खौ होननानै गाबो। बिदिखौनो जों बेसेबांबा मोजां मोनो आरो रैसुमै गारांजों बिसोरो फुङाव